हेलौ हेल'
गोजोन फुंबिलियाव नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां
नोंथाङा औ खोनादों नोंथां
अ होमबा आं नोंथांनियाव मोनसे फंनैसो बाथ्रा सोंनि जोंनि गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोल माबायदि फारागथि दं एसे फोरमायनो हागोन ना?
एस खोनसे होनबावनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि गामि ओनसोल आरो टाउन बायदि ओनसोलाव माबायदि फारागथि जोङो फोर हागोना
औ हागोन नोंथां जोंनि गामि ओनसोल आरो जोंनि टाउन ओनसोलाव गोबां फारागथिफोर दङ' मानो होनोब्ला गामि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि एसेग्राब गारि मथरफोर जों खारनायखौ नुवा आरो बिदि ओ नाथाय टाउन ओनसोलाव सफ्रामबो आरस हदायबो बेफोरबायदि गारि खारनाय गारि बेफोर गारिनि उखुन्दैफोरा टाउन ओनसोलाव एसे बारा जायो आरो
औ
टाउन ओनसोल आरो गामियारि ओनसोला गोबां फारागथि दङ'। मानोना ओ गामि ओनसोलफोराव गोबां बिदि दंफां लाइफांफोर नुनो मोननाय जायो नाथाय टाउन सहराव बेफोरबायदि एसेग्राब दंफां लाइफां आरो पिस जायगाखौ जोङो मोननो हानाय जाया।
औ हेल'
औ खोनादों नोंथां
हेल' औ औ
खोनादों नोंथां
औ आं खोनागासिनो नोंथां
औ आरो माबाफोर
ओ नोंथां ओ जोंनि गामि ओनसोलनि थासारिखौ लानानै एसे फोरमायलाय
जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां बिदि मोजां थासारि फोर दङ' मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि एसिग्राब बिदि मैला बिरि बेफोरबायदि दाखोर दालाफोरखौ एसेग्राब नुनो मोननाय जाया गामि ओनसोलाव आरो गोबां बिदि दंफां लाइफांफोर आरो बिदि गय बारिफोर दङ' जायनि जाहोनाव गामि ओनसोलखौ गोबां समायनाय नुयो आरो गामि ओनसो सोलाव थानाय गासै सुबुंफोरानो गामियाव गावनि ओ जिउ जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय बेफोरबायदि गोबां बिदि आबादफोरखौबो मावो। आरो गामि ओनसोलाव गोबां बिदि समायनाफोर सिख्लाफोरबो थायो जाहोनाव आरो गामिखो आरोबाव समायसिन होयो।
औ।
मानो होनोब्ला बि टाउन सहराव नाथाय बिदि गामिनि बायदि बिदि मोजां बिदि भिउफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जाया।
औ औ। दा नोरैबायदि गामि ओनसोल होननानै बुङोबा जोंनियानो नोरैबायदि ओ दा दंफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो जे जायबा समायना रमायना बायदिसिना बोथोरजों लोगोसे आबाद मावनाय जायोना। एबार जोंनि बेफोर जोंनि गामि ओनसोलखौ समायसिन होबावो ओरैबायदि। आरो टाउन ओनसोल होननानै बुङोबा जायबा मानसिफोरनि दावराव दावसि गारिफोर गारि खारनाय बायदिसिना आरो टाउन ओनसोलाव खायसे खायसे जायगाफोराव बांसिन दाखोर दालाखौ जों नुनो मोनो दा आरो अखा बोथोरनि सम नालाय दाथ' टाउन ओनसोल अखानि दैजोंनो बुंफबना थायो बायदिसिना लामाफोरा फिसा फिनला लामाफोरा। बेफोरबायदि दा टाउन ओनसोल होननानै बुङोबा बे दा दानिया जोंनि जोंनि बायदि ओ गामि दंना बैफोरबायदि गामियाबो टाउन बायदि सोलायलांनायखौ नुनो मोनदो जोङो।
औ।
उ जायनि जाहोनाव जोंनियाबो जायबा उखुन्दै बुंफबनाय बेबायदि मानसिफोरनियाव बेमार सोमजियो बेफोरनो बाराद्राय जायो। औ।
नोंथांनि बुंनाय गासै खोथायानो सैथो। मानो होनोब्ला जोङो टाउन सोहोर आरो
हेल'। औ।
हेल'।